हेलौ नोंथां।
अ नोंथां।
अ खोनादोंना?
औ खोनादों।
अ अ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मा मा ओ जाग्रा मुवा बर'नि जाग्रा मुवा बा ओंख्रि ओ
औ।
ओ ओंख्रिफोरखौ जायो बिदि बिनि बागै फंनैसो बा मा मा ओंख्रि जायो बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। जेनेबा जोंनि जाथ' बिदिनो थास' गासैबो मैगंफोरखौ गायनाय गायो जायो जोगोनार बिदिनो भिन्दि लेस स्रा ओरै बेफोरखौ गायोना बेफोरखौ जानाय जायो आरोना नोंथां।
ओ बेफोरो ओ बेफोर मैगंनि अनगा ओ बर'फोरनि जि ओ ओ मा होनना बुङो बेखौ बर'नि आं गोदाव मोननाय मोनसे ओ ओंख्रिफोरख खौ
औ
नों बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन बर'निखौ बिदिनो अनलाजों जेनबा दाउ ओमफ्राय सामुजों सबाय आरोना।
औ
औ
उमफ्राय
बेनिफ्राय बेनो निफ्राय नाफाम उमफाय नारजिजो अमा औ
ओ नोंथां माबा उम नाफामखौ उम माबादि बानायो आरो माबादि सङो बेनि बागै उम गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ देब
जेनेबा नाखौ जों हाखर एब बा दैमानिफ्राय मोननाय जायो आरोना बेनिफ्राय बेखौ फोरायनाय जायो सान्दुआव बेनिफ्राय सान्दुंआव फोराननानै हाजासे रानजासिम फोरानबाय फोराननायनि उनाव आरो थास'खौ हाबाय जेसे नांगो थोजासे हानानै मोननैखौबो दिंखि एबा उलाराव देनाय जायो आरोना देनानै देनानै बेखौ ओ भयामाव ओ खारै एसे होनानै सोना दोननाय जायो आरोना जाहाथे हामा जाया बिदि सोना दोननानै जेनेबा माखासेफोरनि उनाव संनानै जानाय जायो आर आरो औ
ओ आरो बेखौ माबायदि सङो बेखौ बिनि बागै बुंनो हागोन ना?
औ बिखौ संनायखौथ' जेनबा
नोंथाङा
दै एसे होनानै संनाय जायो ओमफ्राय मस्ला मस्लि बानलु आरै होनानै संनाय जायो आरोना बेखौ खारै एसे होफिननानै औ औ नंगौ नंगौ।
आङो बिदि ओ नाफामखौ बिराद जाना मोना मोजां थारमाने
औ औ
बेखौनो बे माबादि बानायो बेखौ मिथिनो लुगैना सोंदों आं नोंथां
औ नंगौ
मालाबा मोनबाय बायबा जानांगौना संनानै
औ औ औ
ओमफाय ओ बर'नि मा मा ओंख्रिखौ संनो ओ रोंगौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ बिदिनो अनलाखौ संनो रोंगौ आरोना अनलाखौ बिदिनो माइरंखौ सुबाय सुनानै दसे फोरानो आरोना फोराननानै बिदिनो दिंखि बा उलाराव देनाय जायो देनानै बिदिनो जेनेबा दाउ दाउ बेदरखौ एसे एवगानबाय एवफ्रामनानै दोनथ'बाय दोनथ'नानै जेनेबा सारायाव दै होबाय दै होनानै अनला जि जि जेनेबा बे माइरं गुन्दैखौ अनलानि बे दैयाव एसे एसे होयो आरो ना जेनेबा ओरै सारस्रिनानै होनानै जेनेबा खारै होबाय खारै होनानै बे दाउ दाव बेदरखौ होबाय जिखिनि मस्ला होनांगौ बेखिनिखौ होबाय बिदिनो संनानै संनाय जायो आरो ना अनलाखौ औ
बे अन गुन्दैखौ मानो सारनानै होयो बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथा?
औ जेनेबा बिदिनो ओरैनो फ्रि फ्रि होबा माने गथा जाया आरोना जेनेबा ओरैनो डायरेक्ट होखाबा गथा गथा जायो आरोना जुदि फ्रि फ्रि होयोबा इसे ओरै गथा जाया आरो इसे मोजां जायो जेनेबा
बिनि थाखाय सारना होनाय जायो।
औ औ
अ
आरो नोंथाङा नारजि आरो अमाखौ माबायदि सङो बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नों जेनबा बिदिनो खानो नारजिखौ सोमनानै दोननोसै एसे सोमनानै दोननानै जेन सारायाव खारै एसे ओमफ्राय बे नारजिखौ जावरायग्रोयो आरो ना? माने ओरै इसे नारजिजों माबा खारैजों माबा खालामनानै दै एसे दै होयो दै होनानै सागं साना होयो आरोना बेनिफ्राय बे नारजियाव जिखिनि मस्ला मस्लि नांगौ बेखिनिखौ होयो आरो बेनिफ्राय बेनि उनाव आरो अमाखौ हरो आरो ना सारो जेनेबा संथानाय जायो नारजिजों बिदिनो सङो आर ना नारजिखौ औ औ
नोंथाङा होमबा गासिबो ओंख्रिखौनो संनो रोंगौ नामा नोंथां?
रोंनायाथ' औ रोंनाय बायदि जायो आरो स
नोंथां संनाय ओंख्रि फोर गोथाव जायोनाया जाया नोंथां
बेखौथ' जाग्राफोरासो मिथिसिगोन बिनि थाखायलाय आं संनाया गोथाव जायो आरोोना जेनेबा गुबुनाथ' मिथिला औ बिजजिया गोथाव जायो।
नोंथाङा सङोब्ला गुबुनफोरा आसि सोलानानै जायोना जाया?
जायो।
जायोना? होनबाथ' गोथावनो जानांगौ जा
औ जायो औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव खारै ओंख्रिखौ बारा जायो ना थावनि ओंख्रिखौ बारा जायो बुंनो हागोन नामा नोंथां? आरो खारै ओंख्लि ओंख्रि जाबो जा ब्ला मोजां नङा ना थावनिया बांसिन जानाया मोजां बेनि बागै
औ जेनेबा जोंनि हाथ' खारैया ओंख्रिखौनो बांसिन जानाय जायो आरो ना खारै बेयाबो एसे मोजां जायो आरोना जेनेबा देहाफोरनि थाखाय। थाव जाबाय थाबा आरो इसे गिस्टिक बायदि जानो नागिरो नालाय ओमफ्राय खारैखौ जायो आरोना। बांसिनानो बर'फोराथ' आरो खारैआनो फेभ्रेटना बर'फोरनिया औ औ नंगौ।
ओ खायफा मानसिया होनो ओ बांद्राय खारै जाबोला ओ देहानि थाखाय मोजां नङा बिदिबो होनना बुङो। नोंथांङा बिनि बागै मा होन मा बुंनो? सानो नोंथां
जानायाबो बारा इसे न' देहानि थाखाय जायो जानाया, थेवबो आरो बिदिनो जायो आरोना खा-खारैखौनो बांसिन जानाय जायो आरोना बर'फोरा थावखौथ' बारा जाखा खाया खारै ओंख्रिखौनो बांसिन जानाय जायो।
ओ नोंथांङा उम्म माबे ओंख्रिखौ ओ साबसिन बा गोथावसिन मोनो बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ आंथ' अनलाजों दाउजोंनो बांसिन गोथाव मोनो आरोना।
औ
औ
आंबो अनलाजों दाउ नङाबा अनलाजों फारौखौ साबसिन मोनो नोंथां।
औ औ
औ नोंथांङा ओ अनलाजों ओ फारौखौ मोनजाफेरदों ना मोनजाफेराखै नोंथां?
आंथ' अनलाजों फारौजों मोनजाफेराखै।
औ मालाबा जाना नायदो नोंथां।
औ औ
अनलाजों फारौआ साबसिन जायो दावनिसुखै। औ ओहो आरो नोंथांङा उम्म एम्बु जायोना जाया नोंथां?
खौ जायो।
अ जायो न?
औ ज जायो।
गोथाव जायोना ना थावा बेयो?
उम्म गोथाव जायो।
गोथाव जायोना?
औ गोथाव जायो।
औ नंगौ नामा? दे होमब्ला ओ जोंनि रालायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ दे दे होमबा नोंथां।
ओ दे नोंथां।
उम्म अ दे। अ गोजोन